अ खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो?
औ औ खोनादों।
औ
ओ मानि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां?
नै नानि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा?
नानि सोमोन्दै ना? औ सावरायजागोन दे सावरायजागोन।
थिं मा मा ना मोनो जेनेबा हाग्रानि ना होननानै बुंब्ला
हाग्रानि ना होननानै बुङोब्लाथ बिदिनो माखासे नाफोरखौ मोनफ्रामजोबोआनो ओ नास्राय ना गोरै इनिफ्राय बालाबो थिया ना बामि इनिफ्राय ना फिथिग्रि दंबावो ना नानि जादफोर मा मा दंमोन गोसोआव फैजोबाखै दायो। बिदिनो ना मागुर ना सिंगि आरो ना मावा मोनो गासिबो नाखोनो मोनो फ्रामजोबो आरो दैमायाव थाग्रा नाफोरखौ आं मिनथिजोबा माने माखासे नामफोरखौ। दंबावो गोबां ना नामफोरखौ मिथिजोबा माने मोनफ्रामो आरो गासिखौबो मोनफ्रामनाय बायदियानो जायो जोंथिं दैमाबो दं नालाय हाखर हाला बांसिन दङ।
ओरैनो नों मा नाखौ बांसिन जानो मोजां मोनो जेनेबा?
हाग्रानि नानि बेलायाव ना?
औ
हाग्रानि नानि बेलायावथ' माने जानोथ' गासिबो गोथावानो
उम
मोनबा मागुर ना इफोरखौ मोजां मोनो जानो। बेनिफ्राय ना बोथियाफ्राबो मोजां जानो माने मैथाजों गारसो गारसननानै। ओंख्रिफोराव जाबा बिराद गोथाव मोनो।
उम
गोथाव मोनफ्रामजोबो माने गासिबो नाखोनो बिदि मोनसे बासिनो हानाय गैया। गासिबो नाखोनो मोजां मोनो आरो आं जानो। जाजोबो नानि जादफोर खौनो गासिखोबो जाजोबो आङो।
औ
औ आरो मोनसे खोथा माने बै ना बामि होनो जे दैयाव थायो दैमा माबायाव दैमाफ्राव थायो। बेखौ बिराद मोजांमोन आं जानो ना बामिखौ।
अ गोथावना बियो?
औ औ आरो बै खुसियाबो दंना।
औ दं दङ।
खुसियाखौबो जानो गोथाव मोनो नोंथाङालाय जानो जायोना जाया खुसिया?
आंथ जाजोबो नानि बेलायावबा मोनसेबो बुस्थु बा- बासिया आङो
अ जाजोबोना?
खिन्थु एसे ना फिथिख्रिया गोखा जायो आरो बुस्थुआ बे खिखौ गाराबाथाय
औ थेवबो जायो औ नोंथाङा हमहैफेरबाय नामा मालाबाफोर ना?
आंथ दैमाफ्राव हाखरफ्राव जेनेबा ओरैनो दैलाङाव जमा जानानै थायोना थायो ओमफ्राय हमो बिदिखौ हमनायालाय।
अ ओरैनो
मेसेंफ्रावाय हमो आरो बुस्थुआ
उम मा मा मा बा मा बायदि आदबजों हमो नोंसोरथिं नाखौ बिदिनो जेनेबा लाइक ओ जेखायजों गुरोनाखाय फा बा खायफा बान्दोफ्राव देनानै बा जे सारनानै बेफोरबायदि हमोना गोबां आदबै
ओरैनो जे दङ दङ दङ दंनायालाय ओमफ्राय जेजोंबो सारो सारनायालाय ओरैनो ना गुरो फोरबो दङ जेनेबा
औ जोंनि जोंनिथिं माने जोंनि थिं माने बिदिनो बोथोर लायै बोथोर जेब्ला सान्दुङा गोसा जायो अब्लाथ दैफ्रा रानथाबजोबो नालाय
औ
बेयाव माने बान्दो बानलाफोरखौ थेनानै सारनाय बे दङ अनेक रोखोमनि ना हमनो जायो आरो जोंना दैमाफ्राव आथिखालाव नै सट होनानैबो जायो
अ कारेन्टजों सट होयोना?
सट होनानैबो जायो औ ओमफ्राय बिदिनो दै रानबाथ सारनानै जाब
ओ
दा आरो दैज्लां बोथोराव बे गुरनानै जाबाय जेखाइजों आरो बोननानै जायो नास्राय नाफोरखौ बेबायदि गोबां आदबै माने स खखा सानानै सेन सानानै बेफोरबायदिनो जायो आरो गोबां आदबै हमनानै।
ओमफ्राय ओरैनो फुख्रिफ्राव सियोना
ना फुख्रिफ्राव ना फियो औ जोंनिथिं बयनावबो न'खर न'खर फुख्रिया दंजोबो आरो माने गोदोनिफ्रायनो। जोंनाथ बर'फोरना फुख्रि थाबफ्राम खाजोबोना न' न'
औ थायो।
दङ जोंथि बुहुद बनावबो न' खर न'खर फुख्रि दंजोबो बयबो ना हगारना लायो गावबा गाव। खायफा बायदिया फाननो थाखाय खायफा बायदिया जानो थाखाय जोंनिथिं बिजनेसनि बेलायाव फख्रिखौ एसां बाहायनो रोङाखै दासिमबो गोबां आपग्रेड खालामनांगौ दं मानसि फोरखौ माने जानोे थाखा खायल एसे एनै हगारना लाबाय। ओरैनो फुख्रिया थालाबायबाय माने लस जायो आरोना बिदि फुख्रि थानानै बिजनेसनि थाखाय जों खामानियाव बाहायनो रोङाखै।
औ जायो। ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा नाफ्रा मा माखौ हगारो जेनेबा फ
फुख्रियाव हगारनाय नाफोरखौ आं जादफोरखौ एसां मिथिजोबा। माखासे नाफोरखौ मिन्थियो आंङो। ओ मानैसो कमल काद। खो मिथियो।
कमल खाद औ गोथावलै बेथ' जानो, गोथावानो।
गोथाव ना? नानि जादफोरखौ बारा मि एसेबां ना कमल काटखौ मिथियो, ओमफ्राय बिदिनो जापानिस नाफोरखौ मिथियो, बेफोरखौथ' जानो थाखाय फिसियो नङा होमबा?
औ फियो।
जापानि सिनथाय बिदिनो माखासे नाफोरफोरबो दंबावो आं ना गोलाव होन्नासो मिनथियो आर ना। जांङै मा ना? जेग्लि बिदिथ' ओमफ्राय सान्दा हा-हा?
नोंथ' जायोना जाया जोंना फुख्रिनि नाफोरखौ जाजोबो खोमा ना?
सिबो नाखौनो जायो आं नाफोरनि बेलायाव बासिनाय गैया आंना गासि खोबो जाजोबो नोंसिथिं बिजिने-बिजिनेस नि थाखाय फियो खोमा फ'ख्रियाव नाफोर?
ओरैनोथ' जोंथि दंङ सासे सानै दंङ माने गिदिर गिदिर फुख्रि दं बेफोराव हगारो हगारनानै ओमफ्राय फान हरो आरो जेनेबा।
उम
औ बांद्राय गैया जोंथिंबो एसे खम। फख्रिथ' जोंसिं बिराद दंङ।
अ बिदिनो जानो थाखाय हगारो आरोना?
उम जानो थाखाय बांसिन बाहायो आरो। ओमफ्राय बिजनेसाव बांद्राय आवगायनो हायाखै।
उम नोंसनावबोथ' दंङ फुख्रि?
जोंनाव दंङ' दंनायालाय औ होमबाबो जोंना जानोल'सो बाहायनाय जायो।
अह
बिदि फाननाय फाननायनि थाखाय बाहायासै आफोर बांद्राय।
औ औ
नोंसिनावलाय माबोरै?
फख्रि या ना? फख्रिलाय दंङ जाहानावबो मोननै दंङ। जोंहाबो बिदिनो फाननायनि थाखाय दासिमबो बाहायथवाखै। ओ जानो थाखाय फियो। खिन्थु फिउसाराव सानदों र' मानि इयुनाव एसे बुर जा हगारनानै फाननायनि थाखाय लामा लानो सानदों।
औ
दाथ' बिदि फानो मालाबा समाव माने थेवबो बिदि नंङा जे फाननो होननानै थांखि लानानै धाना साना होनानै फेदेरनानै बिदि थांखि गैया आरो माने फाननायनि
अह
जानो थाखाय दोननाय नाखौनो मालाबा समाव फुख्रिखौ सारजोबनानै बेफोरखोननो फानहरो एसे एनै बिदि आरो।
ओरैनो नायाव दाना साना होनाय जायो नामा जेनेबा फख्रियाव नोंसिनाव?
दाथ' होआ ओंहो न'आव जानो थाखाय फिनायखायनो होआ मोनसे थांखि थानायब्लालाय होगौमोन जेनेबा बिजनेसनि थाखायनो औ खालामनायबा होनाय होगोमोन दा न'आव जानो थाखाय नालाय ओंखायनो दाना साना होनानै फेदेरनाय जाया आरो ओरैनो गाव हारसिं हारसिङैनो देरसिगोन बिदि बाहायो बेनिफ्राय नोंथाङाथ' नानि बेलायाव जाजोबखायोना गासि
औ जायो जानायालाय।
आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा मालाबा फोर खुसिया जावहैफेरबाय नामा?
खुसियखौथ' आं जावबाय जावनायालाय औ
जावखांबाय ना? ओ खुसियाखौ माबायदि जावो जेनेबा नोंथाङा मिथियो नामा खुसिया
औ खुसियाखौथ' मोनथियो आं माबोरै जावनांगौ जेनेबा बे माने आं खोन्थानि जेनेबा खुसियाथ' एसे हाब्रु दोलो दोलाआवसो थायो नालाय हाब्रु गोनाङावसो माने गुदुं गुदुं जावलां मोना आरो बिनि सिगांनो गल जावजननानै लानांगौ आरो जेनेबा माने गुदुं गुदुं जावलांबथाय खारो आरो बुस्थु थ्रा
औ औ औ
ओरै जिं जिंङाव जावथेेजोबनानै लानांगौ ओमफ्राय होमबासो माने जेरावबो खारनो हाया जायोना बा माने गोरलै मोनो आरो
औ ओरैनो बे खुसिाया मा माजों जानो गोथाव?
खुसियाखौथ' ओरैनो ओंख्रिफोर जानाय जाय बेखौ फाजा एवनासो जानाय जायो बस्थुआ माने
औ माजों माजों जायो ओरैनो गाव गो जा एवो ना माबा मोनसे होनानै नोंस नोंसोरथिं नोंस्रा अन्थाइ बाजाब
अन्थाइ बाजाब होयो ओमफ्राय नोरसिंबो होयो आरोखि ओमफ्राय बेखौथ' मैगंफोरजों संनाय जाया बुस्थुआ बेखौ, बिराद बिजालु दं बिजालु दंना बे होआ
औ बिदिनो जोंथिंबो, आंबो जावोमोन सिगां जावनायाथ' खुसियाखौ
औ
जावबाय आंबो बुहुद मोजां मोन नाङो जावनो माबा मोनसे से गोसोआव रंजाखांनाय मोनो, जावनानै
उम
हमना जानो बेनिफ्राय नोंथाङा खखाफोर हेबनो रोङो नामा?
खौखाखौथ' आं सिगां बिराद हेबलाबायोमोनलै गो
औ
आ लोगोसे समजों लोगोसे आपग्रेड जानानै, गैला,
रोंला
ओम रोंनियाथ' रोंगौ ओमफ्राय बायो बानाय हाब बे बुस्थुआ
अ होमबा सेनखौबोथ' रोङो खोमा नोंथाङ ना सेनखौ रोङा?
नेफेराखै ना ओरैनो सेनाव एसे माबा माबि बानायनांगौ जायो।
औ
आं बानायफेराखै माने सेनखौ
नोंथाङाथ' दा जेनेबा सेंग्रा जाहैबाय नालाय, ओ ओहो जेखायजों ना गुर फेरबाय नामा मालाबा?
जेखायजोंथ' गोदो उन्दैफ्रावसो ओरैनो टाइम पास बिमाफोरजों थांफालाबायनानैसो हफाला बायोमोन माने,
अ माने नों ना हमनो होननानै थांनानै खुद, गाव हारसिङै गुरफेरनाय गैया आरोना,
ओहो गैया बिदि गैया,
अ अ मोजाङानो मोजाङानो नोंथां,
ओ
दे बिदिबा नोंथां ना,
औ दे जासिगोन दे नोंथां दे
दे